औ खोनागासिनो नोंथां। औ खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजान बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय औ नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
ओ नोंथां सावरायजागोन नोंथां। अब्ला नोंथाङा गिबियाव फोरमायग्रोदो नामा नोंथाङा मा आबाद मावो बिनि सोमोन्दै?
अ बिदिब्ला आङो आंहाथ' आबादारि जें जेब्लायबो आबाद मावनानै गासिबो आबादखौनो मावो नालाय आङो फानलु आबादखौ बोरै मावो बेनि बारै नोंथांनो फोरमायना होनोसै। दि आरो नोंथां ओ बिदिब्ला फानलु आबाद मावनोब्ला गिबियावनो नोंथाङा फानलुनि फुलिखौ बासिग्रोनांगोन आरो फानलुआथ' गोबां रोखोमनि दंखायो जेरै फानलु फिसा एबा फानलु बोर्दोन। ओमफ्राय बिनि उनाव दङ जोंहा भुद जलखिया होनो? फुट जलखिया एबा फानलु बै मा होनो गिदिर गिदिर फानलु जोबोद माबाग्राया नागा नागा सिलिबो होनो। बेनि उनाव जोंहा दंबावो ओरैनो जोंहा दा सामफ्रामबो बाहायनाय जाग्रा फानलु सिगां मोनथामखौबो एसे एसे मावजोबो आरो नोंथां बैसोर मोननैखौ खौ आआङो दुब्लियाव मावो मा होनो बे फानलु फिसाखौ न'नि उसुंगोनां बारिनि गेजेरावनो मावनाय जायो आरो नोंथां मानो होनबा बै फानलु फिसाया सैज' हानो नागिरा आरो नोंथां। बेनि थाखायनो आङो न'नि उसुं गुदियावनो मावो ओमफ्राय आंङो बे फ बैसोर मोननैखौ फानलु सिब्र'जों फानलु ओरैनो जों जाग्राखौ आंङो दुब्लि बारियाव फाननानै ओरैनो हलसेलाव हरो आरो नोंथां नाथाय आंङो फानलु फिसाखौ आंनो जिरायनानै फानो आरो नोंथां। आ जिरायनानै फाननायाव आंङोहा बांसिन मुलाम्फा जायो आरो। बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथांङा गिबियावनो नोंथांङा मोजांङै हाखौ हालेवनानै लाग्रोदो आरो नोंथां हाखौ हालेवनानै ला सखांनायनि उनावहाय मोजांङै हा खौ एबा हाग्राफोरखौ बासिनानै साफा खालामनानै लादो आरो। बे हायाव गासिबो मोनसेबो थानो मोननाय नंङा गासिखौबो हाफोरखौ मोजांङै साफायै खालामनानै लानांगोन आरो जेब्ला साफा खालाम खांङो अब्ला नोंथांङा गिदिर गिदिर गिदिर आलि बानायदो आरो नोंथां। आलि बानायनांगोन ना जेब्ला आलि बानायो अब्लाथाय नोंथांङा आलि बानायनाय समाव बैयाव गोबोरखि एबा मानसि बानायनाय हासारखौ मिक्स खालामनानै होफानांगौ आरोखि नोंथां। बेबायदिब्ला बै आलि बानायनाया हाया जोबोद हासार गोनां जायो आरो नोंथां। मा होनो बेबायदिनो नोंथांङा गिदिर गिदिर आलि बानायनानै लादो। आलि बानायखांबाय नालाय बेनि उनाव जोंहाा मा खालामदो बै माबायाव प्लास्टिक बाजारनिफ्राय मोननायखौ प्लास्टिकखौ फ आलिनि सायाव खोब मा होनो खोंनानै लादो आरो एबा खोबनानै लादो बेनि उनावहाय खोबनानै लाखांनायनि उनाव बैयाव प्लास्टिक खोबदोंमोन नना बेयाव जोंहा मा एसे गोजान गोजान नायनानै मा खालामदो प्लास्टिकखौ हाख'नानै होदो आरो नोंथां। मानो हाखावगोन होनब्ला जोंहा बेै सिङाव हाख'नाय सिङाव जोंहा मा? फानलु फुलिखौ गायनाय जागोन आरो नोंथां बेनि थाखायनो एसे गोजान गोजान बेबायदिनो नैजौ सेन्टिमिटारसो गोजान गोजानाव मा खालामनाय जायो। हाख'नानै गोदै गोजान फारागथि दोननानै गायनाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे बिफांङा मोजां हासारखौ मोनजोबो बेबायदिनो जोंहा फानलुखौ लारि लारि लारि गायलांनाय जायो आरो नोंथां। थां बेनि उनाव फानलुआ मा जायो? आं फानलुनि फुलिखौ गेजेर गेजेर दै होनायजों लोगोसे बेमारनिफ्राय बासायनांगौ जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा बे फानलु आबादखौ माने दलहा जायगायाव गायनांङा आरो मानो होनब्ला मालाबा अखा बांखा फैयो नालाय नोंथां। बे अखा बांखा फैयोब्ला? बे अखानायाव जुदि दैया जमा जायोब्ला दलहा हायाव अब्ला नोंथांनि फानलु आबादा खहा जानो हागौ आरो नोंथां बेनि थाखायनो नोंथांङा गोजौ जायगायाव गायोब्ला मोजां। मानो होनब्ला अखा जुब जुब हाब्लाबो बियो थाबैनो दैया सुस्रांनानै थाङो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा माब्लाबा जोबोद खरान जायोब्ला अखा हायै बोथोराव नोंथाङा मा खालामनांगोन आ दै नोंथाङा दैनि दैनि राहा जगायनानै होनांगोन आरो नोंथाङ जाहाथे फानलु बिफां आ राना बेनि उनाव नोंथाङा सम सम मा होनो माबाजों मोगा-मोगि जानांगौ जायो आरो नोंथां आ फानलुनि बेमारजों बेखौ एम्फौ-एनलाफ्रा जायो बेनि थाखायनो नोंथाङा ओ एम्फौ जायैनि थाखाय बे माबाखौ मुलि खौ सारनानै होनांगोन आरो बेनि उनावहाय नोंथाङा मोनसे भिटामिनबो मोननाय जायो। बे भिटामिनखौबो ओ मा होनो एम्फौ ओ माबायाव फानलु बिफांङाव सारनानै होनांगोन आरो नोंथां जाहाथे नोंथाङा बांसिन बिबांनि फानलु मोननो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा बै फानलु खौ मोननाय जायो बेनि उनावहाय आङो बै फानलु फिसा जायखौ बुंनाय जायो आ बेखौ जोंहा मोनसे दोरोङारि जानाय आ जायखौ बुङो फानलु रोसि बे जानायाव जोंहा बै फानलु फिसाखौ बाहायनाय जाया आरो नोंथां बे जोबोद मोदोमफ्रु आरो जोबोद गोसा जायो आरो नोंथां। बेबो मोनसे जोंनि मुलि हारिनि बिफां लाइफांखौनो बुंजायो आरो नोंथां। बेखौ जोंहा आबै-आबौआवनो सायख'नाय जादोंमोन आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा फानलुखौ मोनोब्ला नोंथाङा बेखौ खानानै फोराननानैबो नोंथाङा बाजाराव फाननो हागोन आरो। बेबायदि खालामोब्ला जोंहा बांसिन बिबांनि फिथाइ मोननाय जायो आरो नोंथां। बाजाराव खानानै फानोब्ला आरो नोंथाङा बे फानलुजों फानलु सिब्रुजों नोंथाङा आसारबो बानायनानै फानहरनानै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां गोबां बिबांनि नोंथाङा रां आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो आंनि फानलु आबाद गायनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां। आसा खालामो नोंथाङा बुजिबाय होननानै जेब्ला नोंथां बो माबाफोर आबाद मावो नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा जेरै आबाद मावो आंबो बिदिनो औ खोनादों नोंथां खोनादों ना?
दे बिदिब्ला नोंथाङाबो औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो मा आबाद मावो बिनि आबादनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथां?
औ नोंथां आङो नोंथां जे आङो एसेबां इदि आबाद मावा नोंथां आं ओरैनो न'खराव जानो आन्थाबा एसे ओरैनो फाननो आन्थाफोर आङो माइ आबाद मावो आरोना नोंथां आं बिनि सायाव नोंथांनो फोरमायनो सानदों माइ आबादखौ जोंहा मा ओ आसामनि गाहाय आबादबो होनना बुङो बुंनाय जायो बेखौ जोंहा ओ गिबियावनो खोथिया फोग्रोनाय जायो खोथिया फोग्रोनो थाखाय जों मा खालामो जोंनो जोलै नांगौ बे जोलैखौ जोङो मोजां जोलै बासिना लाग्रोयो बे मोजां जोलैखौ बासिना लानानै जोङो बेखौ हरसेनि थाखाय दैयाव सोमनाय जायो आरो नोंथां। दैया सोमनानै जों बेखौ ओ उनावहाय फोनो लाङो जों गिबियाव ओ हालेवनायनि बागै बुंनो नांगोन जों गिबियावनो खोथिया फोनो थाखाय दब्लाय हानि दथिखौ नायग्रोनांगौ बबे हायाव दैया मोजाङै रोजोबो बेखौ नायग्रांगोन आरो बेनि उनावहाय बे हाखौ जोङो एवनांगोन जोङो ट्रेक्टर बा मोसौजों एवनो हायो ओ आङो ट्रेक्ट'रजोंनो एवो ट्रेक्टरजों एवनानै बेखौ जों गिबि एवगारनायखौ जों ओ खारायनाय होनो ओमफ्राय नैथि एवनायखौ जों सामबार होनाय आरो बिदिनो थामथि एवनायखौ जोङो एवगारनाय आरो ब्रैथि एवनायखौ जों फोमोननाय बेबायदिसो एवनाय जायो आरोना नोंथां। बेखौ जोङो खेबसेनो एवा बेनि गेजेर गेजेर जोङो सानथाम सानब्रै गेजेर गेजेर दोनथ'नानै एव-एवनाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो ओ आलिनि सोरगिदिंखौ फार बा आलिनि सिमाखौ जावनाय जायो जेखौ आलिफार जावनाय होनना बुङो आरो बिदिनो जोङो ओ एवगारनायनि उनावहाय जोङो बेखौ आलिखौ खोनानै लानांगौ जायो जाहाथे दैया मोजाङै बा दिदोमै थायो आरोना नोंथां माने जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो दैया गाहाय बिफाव लायो होनना जों बुंनो हायो आरो। बिदिनो जोंहा माइलि सोमनायखौ हरसेल' सोमनांगौ जोंहा माइलिखौ सोमखांनानै बे खौ बोखांनांगौ बोखांनानै बेखौ जोङो हायावहाय मा खालामनांगौ ओ दोननानै हायाव लखबनानैहाय थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननांगौ आरो नोंथां। खोबनानै दोननानैहाय जोङो बेखौ हरसेबा हरनै दोननो हायो जेब्ला गाजा बेरो अब्ला जों बेखौहाय मा खालामनांगौ ओ फोथाराव फोनो लांनो हागोन जे दिनखालि जोंहा मा फोमोननाय जायो बै खोथिया बारिखौ खोथिया बारिखौ फोमोननायावनो जोङो बेखौ मै होनानैहाय मैखौ मानो होनांगौ होनना बुङोब्ला मैखौ जोंहा समान जानायनि थाखाय नांगौ आरो ना। मैहोनानैहाय जोंहा बोथोर नायनानै फोनांगौ जुदि बोथोरा अखा हायोब्ला हराव अब्ला जों दैयावनो फोनांगौ जुदि अखा हायाब्ला माने अ बोथोरनि गियानाबो नोंथांनाव थानांगोन आरो ना नोंथा अखा हायाब्ला जोंहा मा मा खालामनांगौ ओ बोरियैनो बा दैखौ आगारनानै फोना होनांगौ आरो। नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो गेजेर गेजेरबो खोथिया बारिखौ जों नाय हैबाय थानांगौ बेयाव नांगौ रोखोमनि हासारफोरखौ जों हैबाय थानांगौ। जोङो खोथियाखौ मा ब्रैजिबा दिननि उनाव जोङो गायनो हानाय जायो आरोना नोंथां जोङो गायनायावबो मा बायदि गायो होनोबा जोङो एखे आदब खौनो एवनायाव जेरै एखे आदब एवनायाव बाहायदोंमोन बे एखे आदबैनो जोंङो एवफिनगोन आरो आलि फार खौ दानगोन खोगोन बे एखे आय-आदबैनो खालामनाय जायो बेनिफ्राय जोङो खोथियाखौ गिबियाव फुना लाग्रोयो आरो ना गायनो थाखाय फुखांनानै जों मा खालामो गायनाय जायो जोंहा फुनो थाखाय गोबां बिबांनि मानसि नांगौ बेनिखायनो जोङो सासे सानैजोंहाया नालाय जोंहा हा खामला हाजिरा लाबोनानै गायनाय जायो आरोना नोंथां बा फुनाय जायो। बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ जुन, जुलाइ दानाव मावनानैहाय ओ नभेम्बर, डिसेम्बर दानसिमाव जों मोनहैनो हायो आरो नोंथां ओ जों बुंनो थाङोब्ला बे माइ आबादखौ जोङो खारिब फसलनि बाहागोआव गोग्लैयो होनना जों बुंनो हागौ आरो नोंथां, जोंहा बे माइ आबाद मावनायाव गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय खरान जायो माबेबा समाव माबेबा समाव जोंहा आबादखौ एम्फौवा जायो। आरो हासार नांगौ जायोब्ला जोङो मा जोंनो नांगौ रोखोमनि हासार मुलि बेफोरखौ जोङो बाहायनांगौ जायो आरो ना नोंथां जेरै जों बुंनो थाङोबा इउरिया, पटास बेफोरो जोंनि माइ आबादनि थाखाय नांगौ जानाय हासारफोर आरो नोंथां। बिदिनो एम्फौ फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ होनो नांगौ एम्फौ फोथै जुदि नोंथांनि माइयाव एम्फौ जायोब्ला आरो हाग्राफोर जायोब्ला हाग्राखौ दांनो नांगौ आरोना नोंथां। आ-आथिखालाव जोंहा मा ओ माइ आबादखौ बिदि गायाबालानो फोनायफोरखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो सिगाङाव आं फोरमायनाय बादि जि एवनाय आदबखौ बाहायनानै एवनानै सोमनाय आदबफोरखौ बायनानैहाय जोङो खेबसेनो फोनाय जायो जायखौ जोङो ओ एखे रोखोमैनो जों माइ फिथाइखौ मोनो अब्लाबो जोंहा मा माइनि जे फिथाइनि ओ जोंनो ओ फिथाइ मोननाय बेयो माने एसे खम जायो आरो ना नोंथां गायनायनिख्रुइ। बिदिनो आथिखालाव बायदि रोखोमनि जोंहा माइ हानायफोर खौ नुनो मोनो जेरैहाय जोङो मा खासिजों हायाबालानो आथिखालाव मेसिन जों हानायखौ नुनो मोनो जाय मेचनजों हायो होनोब्ला बे मेसिनखौ जों कम्बाइन मेसिन होनना बुङो। बे मेसिनजों जों खेबसेयैनो हाननानै बिनि जि नारानि जि जिगाब बे जिगाबा आलादा आरो माइनि फिथाइया आलादा थायो आरोना नोंथां। बेखौ जोङो ट्रेक्टराव थिखांनानै लाबोनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ आथिखालाव मा मारा नाग्रा मोनसे माबाबो दंखायो जायखौ जोङो मारा नाग्रा मेसिन होनो। जुदि नोंथाङा आखाइजों हायोब्ला बे मारा नाग्रा मेसिननि जोहैबो नोंथाङा नानो हागोन आरो। जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिना दोरोङारि आदब खायदा बाहायनानैसो आबाद मावनाय जायोमोन जेरैहाय जोङो मोसौजों हालेवनाय मोसौजों हालेवोब्ला जोंहा मा मा नांगौ होनना बुङोबा नांगोल जुंगाल लावथि आरो मोसौ हालुवा मानै बेफोरखौ नांगौमोन ना नोंथां आरो मोनसे फाल होननाय दं बेखौबो जोंनो नांगौमोन आरो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोंहा ओम माखासे फेसेव हासार गोबोर हासारफोरखौ जोंहा बाहायनाय जायोमोन। दोरोङारि आदबजों आबाद मावोब्ला जोंहा मा ओ जोंनो ओम नांगौ रोखोमनि फिथाइ मोनोोन नोंथां ओंखायनो नोंथां बिगियारि आबजों आबाद मावो साबसिन जायो आरो नोंथां। नोंथांनि सिगांआव आबाद मावनायनि सायाव माइ आबादनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय एसेनोसै नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथां। आसा खालामो इयुनाव बे बेनि सोमोन्दै सावरायफिन मोनगोन होनना एसेस नोंथां, दोनथ'लायनोसै नामा?
दे
उम